औ नोंथां औ खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां
नोंथाङा माबा मोनसे खामदों नामा
औ नोंथां दाथ' जेबो खालायथ'वाखै
अ मा खबर नोंथां
औ आंनाथ' खबरा मोजाङानो नोंथांनालाय
अ आंनाबो बे साननैसो जेने थेने थिग थागानो दंसै आरो
औ
ओ नोंथांनिसिम आं फन खालामनाय खार'नानो जाहैबाय आं माने नोंथांनिसो माने एसे जानाय लोंनायनिस एसे सावरायनो नो नागिरदोंमोन आरो।
औ
नोंथाङा दा एसे जानाय लोंनायनि थाखाय जानाय लोंनायनिनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होबा आं गोजोननाय मोन मोनगौमोन।
औ नोंथां जोंना जेरै जानाय लोंनायाथ' गोबां रोखोमनि दं।
औ
जेरै जोङो बिदिनो सामफ्रामबो जानायफोराथ'
औ
जों गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर जायो। आरो जोङो माबा बैसागुफोराव फिथा सावना जायो
ओरैनो माबा माबि मागोफोराव लादु फिथा बिदिनो बैसागुफोरा अमा बेदर बिदिनो गोबां रोखोमनि जायो।
औ औ अ आं मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां बुं
नोंथाङा अमा बेदर औ नोंथाङा अमा बेदर जायो सानबो हिसै माने
औ नोंथां आं अमा बेदरखौ जायया माने साननैसो जाबाय आरो।
अ साननैस आंथ' जायैयाथ' एसे जा बावबायानो मास मोनसेसो जाबाय मानो होनबा जों एसे अमानि बेरामबो जादोंना ओंखायथ जानाया उसुबिदा आरो। बुहुत जों गै दा अमाफोराबो बेमार जाजोब्बाय माने थैलाबाय दों आरो। नोंथां मोनथिलाय जायाखै नामा अमा बेमारफोर
औ नोंथां जोंनिखइबो गोबां मानसिफोरनानो अमा दंना ओंखायनो माने गोबां मानसिफोरनानो अमा बेराम जासावदों। माने दा बायदियाव मानसिफोरना गोबां बेमार जादोंना। अमा बेमार ओरैजाय जोंनाबो अमा दं नालाय जोंहा माने बिदिनो अमा बेदरफोरखौ लाना जाफैयो आरो ना न'आव। ओंखायनो माने जाबाबो जानायाथ' बेलेगफोरनावसो जानाय जायो। आरो ओरैनो न'आवबोथ' जानो हाया। आरो ओरै माने ल माने हाथायफोराव बायबाबो एसे जानो बोरैबा। बेमारफोर जासावनाय नालाय माने बिदिनो।
औ।
मानसिफोरनि लकेल फ्रेसफोरखौ अमा बेदरखौ मोननांगौ आरो।
औ उम उम
औ दा औ
औ दे
औ दा दा नोंथांमोनाथ' अमा दं जाहैबाय
ओ जोंना दा अमाथ' गैथ'वा ज मानो होनबा जोंना एसे माने बेरामफोर जादों ना
औ नोंथां नंगौ आरो नोंथां बे माने अमा बेराम जा जासावनायाव आरोना अमा बेम बेमार बेमार जासावनायाव फिसिनोबो बिराद खस्थ' बिराद दिगदार माने बिदिनो सनन्देरनो हागौना बिदिनो अमाफोर फिसिबा ओंखायनो माने बेफोर बेरामखौ थांगोरहोनांगौ आरोना
औ आरो बे अमा फिसाफोरनि दामफोराबो एसे माबा जाबायना दाम गोसा जाबाय आजिखालि मोननोबो नागिरला खिन्थु माने लस बो जायो आरो बुहुत ओंखायनो लाथ'आखै आरो
औ औ
आरो थांनाय थांनाय बोसोराव जोंना माब्रै माबा सो थैयो अमा बेमार थांनि बेखायनो एसे उसुबिदायाव एबार ला लाखायाखै फैगोन बोसोर लागोन जानो हागौ बेफोर फैगोननि खोथासै आरो
औ
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा आं मोनसे बाथ्राफोर फोरमायनो हरनो सानदों
औ दे हो हो‌ होनदो
औ नोंथां बिदि माने नोंथाङाथ' अमा बेदर खौ जायैया साननैसो जाबाय नालाय
औ औ नंगौ नंगौ
नोंथां दा नोंथाङा अबे मा बुस्थु बेदरफोरखौ अबेखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बा एबा जाबाय थायो
आंनाथ' ओ बांसिन बयलारयानो जा
औ
एभेलेबेलबो बुसथुना आरो एसे दाम खमबो अख बांसिन जानाय जायो आरो
औ
मान माने माबानि थाखाय माने मोजां नङा
औ
बारा
औ
आरो जानाया बरयाफ्राबो गाज्रियानो हारामाव
दा दाथ' नोंथाङा बयलार जायो होनोमबा
औ औ
औ दा नोंथाङा बयलार एबा नाफोरखौथ' जायो जायो जाहैबाय
हाफोरनि दाउ मैबो
औ औ औ औ दा दा माबा नोंथाङाथ' माने नाखौथ' जायो नोंथाङा
औ ओम